हेलौ' नोंथां हेलौ
खोनादों नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां आङो औ
औ नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन नामा
ओ सावरायजागोन दे नोंथां
औ जोङो टपिकखौहाय गय बिफांनि सायाव लानोसै नं नङा होमबा
औ नोंथां
औ उम नोंथाङा फोरमायनो हागोन होन नामा जोङो गय आबाद मावनानैबो गोबां ओ बेफोरबायदिनो थाखा फैसाबो आरजिनाय हायो आरो बे बिनिफ्राय जोङो होम बेफोरबायदि दिनो गोबां खामानियावबो जों बाहायनो हायो नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां आङो नोंथांनि सोंथिनि फिनायखौ होनो नाजागोन नोंगौ ओ जोङो बिफांनि आबाद मावनानै जोङो गोबां रोखोमनि रां आरजिनो हायो नोंगौ बे बाथ्राया सैथो आथिखालाव आङो नुनो मोनो मोनदोंसै गोबां माखासे आबादारिफोरा गय बिफांनि आबाद मावनानै ओ गावनि न'खरखौ ओ गोनां जानाय माखासे मुवा बेसादफोर बेफोरखौ रां आरजिनानै गय बिफां आंनिफ्राय गोबां न'खर दैदेननायखौ आं नुनो मोनो सै आरो बे-बेल' नङा जे गय फिफ फां आबाद मावनानै गोबां माखासे फालांगिरिफोरा सासे गावखौनो राफ फोद फालांगिरि हिसाबै सिनायथि होनो हादोंसै आं नुनो मोनदोंदि गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव गय बिफांनि आबाद मावनाय गोबां गुवार गुवार जि बिगा जिबा बिगा गाहाम गय फि फांनि आबाद मावनानै बोसोरावनो जेरै गु लाख जि लाख गाहाम रां आरजिनानै गावखौनो सासे राफोद फालांगिरि महरै सिनाय थि होनो हानाय जाफुंसार जानाय आं गोबां नुनो मोनोसै जोङो गय बिफांनिफ्राय गोबां रोखोमनि हेफाजाबबो मोननो हायो जेरै जोङो गय बिफांनिफ्राय फिथाय गय फिथाइखौ फाननानै रां आरजिनो हायो बेजों लोगोसे जोङो
नोंथांनि माथोखौ खोनायासै नोंथां। खोनादोंना नोंथां?
नोंथां हेलौ नोंथां
औ नोंथां।
खोनादों ना?
औ दासो खोनाबाय।
आङो फोरमायदों दि गय बिफांनिफ्राय जोङो गोबां जेनेबा रोखोमनि हेफाजाब मोननो हायो रांआरि आरो माखासे रोखोमनि बायदि बायदि हाबाफारियावबो जों गय बिफांनि फिथाइफोर बेफोरखौ बाहायनायखौ आं नुनो मोनदों आरो जेरै गय फिथाइनिफ्राय जोङो गय फिथाइखौ जानाय जोंनि ओंखाम जाखांनानै खुगाखौ बोरैबा मोनोब्ला स्रां मोननो थाखाय माखासे मानसिफोरा गयखौ जायो आरो बेयावबो जा नायाव गय फिथाइखौ बाहायो बेजों लोगोसे माखासे मानसिफ्रा गयखौ फु फुजा होनाय मान बावनाय बेफोराव बाहायो आरो बेजों लोगोसे आं मिथिनो मोनबावोदि गय फिथाइ बे गय फिथाइनिफ्राय गोबां गिदिर गिदिर दारिमिनफोराव गय फिथाइखौ लांनानै माखासे जोंनि रंगिना संगिना खालामग्रा माखासे रं बेफोरखौ गय फिथाइनि फ्राय दिरुनाय जायो होननानै आङो मिथिनो मोनदों आरो आरो बेजों लोगोसे गय गय बिफांनि आबाद मावनानै जोंनि ओनसोलावबो गोबां माखासे फालांगिरिफोरा गावखौनो सासे राफोद फालांगिरि महरै सिनायथि होनो हादों गय फि-गय फि फांखौ जोङो मोजां रोखोमै आबाद मावोब्ला बिनि फिथाइखौ जोङो मोजाङै मोननो हा हायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि साफ्रोमबोनि न'खरावनो गय बिफाङा दङ। बेखौ आङो नुनो मोनदों आरो गोबां रोखोमनि बागान गिदिर गिदिर गुवार गैयाब्लाबो जेनेबा जा न' उसुङावनो एसे एनै गायनानै बे खौनो माखासे हाबाफ्राव बाहायनाय जानाय फिथाइखौ फाननानै रां एफा एनै आर जिनानै न'खराव सहाय खालामनाय बेफोरखौ आं नुनो मोन्दों आरो दा आङो नोंथांनाव बो सोंथि सोंनो लुगैदोंदि जे जोंनि बे मा मानसिफोरा थांनानै थानायाव गयनिफ्राय जेनेबा गयखौ आबाद मावनानै जे गावखौनो सासे गिदिर फालांगिगिरि महरै सिनाय थि होनो हागोन नामा होननानै नों बिथाङा सानो नामा।
औ थारैनो ओ बेफोरबायदि जोङो गयनि आबाद मावनानैबो सासे राफोद फालांगिरि महर बो जोङो सिनायजानो मोनो मानो होनोबा जों गयखौ गोबां बिथोनावनो जोङो ओ फाननो हायोबा जोङो गय फिथाइखौ ओ जेब्ला गय फिथाइया रायो अब्लाबो जोङो बे गय फिथाइखौ ओ फानहरनो हायो आरो बिनि आमफाय गआ जेब्ला मोनो जोङो अब्लाबो बेखौ ओ फबनानै दोननानै उनावहाय बेखौ ओ फाननोबो हायो बा बेफोरबायदिनो सफारिबो गयखौ ओ सिंखावनानै हाखावनानै फोराननायखौबो जोङो सफारि होनो जोंनि ओनसोलाव
औ नंगौ नोंथां
औ बेखौबो जोङो बेफोरबायदि बो फाननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जों खायफानि ओनसोलाव बा खायफा खायफाथिं आङो बेखौबो नुदों जे ओं गय बिगुरखौबो ओ फाननाय फानहरनायखौ आङो नुनो मोनदों आरो ओ जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो खोब ओ गय फालांगि मावनायखौ नुनो मोनो ओ बेफोरबायदिनो गयखौ जोङो गिबियावनो जावायग्रानैबो जोङो गय फुलिखौ जोङो बेफोरबायदिनो जोङो फबनानै ओ बा गय फुलिखौबो जोङो फानहरनो हायो आरो जोङो औ बिनिफ्राय जोङो गय फिथाइजों गोबां ओ मुलाम्फा जानायखौनो जों नुनो मोनो आरो मानो होनोबा गय फिथाइया बोसोरसेयाव खनसे मोनो बिनि बाय ओमफाय ओ खायफानि न'खरावहाय गय फिथाइआ गोबां बारि बागान खालामना लायो गयनि फिथाइ बिजोंनो गोबां रां आरजिनो हायो होननानै आरो खायफाया बेफोरबायदिनो एसेल' गायो न'आव जानो आन्था होनानै आरो
औ
आरो जोंनि ओनसोलाव दा ओ बर'नि न'खरफोरावथ' फ्रायानो गय दंफांफोरखौ जों जोङो नुनो मोनो मानो होनोबा गयनि बेसेनाबो अबावबा बोसोरावहाय एसे बांसिन जायो अबेबा बोसोराव एसे खम जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
नंगौ नोंथां नंगौ
बे गय बिफांजोंनो जोङो ओ जेरै जोङो ओ बेखौ मा होनो जेरै जोङो ओंखाम जाग्रा दायनिं फोरबो जोङो बानायनो हानायखौ जोङो नुनो मोनो जेब्ला जों गय दंफाङा एम्फौ उरनानै बा हारसिंनो दै लोमनानै अबेबा दंफाङा थैनानै नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
लरहायनानै जोङो ओ बेफोरबायदिनो डाइनिंफोरबो खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो
अ नोंगौ नोंथां
औ ओ बेनिफ्राय नोंथांमोनथिंबो बेफोरबायदिनो गयनि फिथाइया बेसेन ओ ओ बेसेबांसो जायो कुन्टेलाव
ओ ओ आंनि मोनथिनायावथ नैबे ओ देग्लाय बोसोराव गयनि बेसेना गोबां गोबां दाउखोदों आरो ओ केजियावनो ब्रैजि ब्रैजिबा रां बेसे थांदों आरो दा ब्रैजि ब्रै केजियावनो ब्रैजि ब्रैजिबासो रां मोनोबा जोङो गोबां रोखोमनि औ गोबाङै ओ गय फिथाइखौ फानोब्ला जोङो गोबां रां मोननो हायो आरो बे राङा जोंनि नखर ओ सुंथानायाव गोबां हेफाजाब हो होयो होननानै आं सानो आरो बेनि ओंखायनो आङो सानोदि ओ गय बिफाङा जोंनि मानसिनि थांनानै थानायाव गोबां रोखोमै हेफाजाब होयो जेरै नोंथाङानो बुंदों ओ गय बिगुरखौबो फाननानै ओ ओ जोङो रां आरजिनो हायो बेजों लोगोसे गयनि फुलि खालामनानैबो जोङो रां आरजिनो हायो बेजों लोगोसे गय फिथाइखौ फाननानैबो जों रां मोनो जों गयनिफ्राय गोबां सहाय मोनो आरो रां खावरिजों लोगोसे बायदि हाबाफारियाव बाहायनाय बिनि फिथाइफोरखौ जानाय आरो ओ आङो दा नुनो मोनबावदों दि गय बिगुरनिफ्राय माखासे माखासे थोरसिफोर बानायनानै दारिमिनफोराव फानहरनाय बेफोरखौबो आङो गय बिगुरनिफ्राय बानायनानै फानहरनाय बेफोरखौ आङो नुनो मोनदों आरो
दा बर फोरनि नखरावथ जोंना गय बिफाङा बयनावबो दंखायो दा बयबो जोंनि ओनसोलाव औ गय बिफांखौ ओ बाहायो आरो बेजों लोगोसे गय बिफाङा जोंनो थांनानै थानायाव गोबां रोखोम नि हेफाजाब होयो जेरै माखासे हाबाफारियाव आरो रांखावरि आरजिनाय बेयावबो ओ गोबां हेफाजाब होयो आरो नोंगौसै नोंथां ओ गय बिफाङा ओ गासिबो गयनि बिफाङा गासै सिबो रोखोमावनो बाहाय जायो जेरै बिनि फुलि खालामनानै बाहायनाय बिनि फिथाइ बिनि दंफां बिनि बिगुर गासिखौबो बाहायजायो आरो जेरै नोंथाङानो बुंदों गय बिफाङा बहाय बा माबा जानानै थैयोब्ला बिनिफ्राय दाइनिं बानायनाय बेनिफ्राय आं नुनो मोनबावदोंदि ओ गय बिफांखौ ओ बरफ्रा गोदो जि दाग्रा खुन्थिया ओ ओम साल खुन्था ना मा होनो बेखौबो बानायोमोन आरो बेजों लोगोसे आरो ओ माखासे ओ गलि खुन्थिया बेफोरखौबो आं बानाय नाय नुनो मोनदों आरो दा आङो नोंथांनाव ओ सोंनो लुबैदों दि ओ दा ओ जोंनि ओ बरफ्रा ओ गयनिफ्राय मोजां रोखोमै हेफाजाब मोनो होननानै नोंथाङा सानो नामा
औ जोंनि बरफोरा बेफोरबायदिनो खायफा खायफाया गयनि ओ बेफार फालांगि मावनानै बा गयनि ओ गयनि इनकामजोंनो जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ
बेफोरबायदिनो बायसनानै ओ फाननायखौबो जोङो बेफार फालांगि मावनायखौबो जोङो नुनो मोनो अ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा
औ नोंगौ नोंथां
औ नोंथांजों गयनि सोमोन्दै सावरायनानै खोब गोजोननाय मोनबाय
ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
औ उनावहाय सावरायफिननो मोनगोनखौ आसा खालामो नोंथां।
जागोन नोंथां।